अ हेलौ
खोनांगोना नोंथां
औ खोनाबाय नै खोनाबाय
औ औ फ्रि दंबा नोंथाङा
औ औ फ्रियनो दङ आङो औ मानोबा हरदोंमोन नोंथां
लायेबाय
हेलौ
नेट मोजां नाङाखलै नोंथां औ हेलौ
औ आं होनदों मा आं फन हरानो जाहानो जाहैबाय मा जों दा फिथाइ
औ सावरायजागोन दे सावरायजागोन
औ बे नोंथां औ
नोंथाङानो सावरायग्रोदो नामा फिथाइ सामथाइनि बागै फंनैसो सिगाङाव
दा होनदों जोंनि दासान्दि आरोना जोंनि जा
फिथाइ सामथाया दा नैबे दानाव मोननाय फिथाइ सामथायफोरा जाहै बाय दा बेखौ मा होनो लिथुगुरखौ सिनायो नोङा नोंथाङा हेलौ औ लिथुखुर ओमफ्राय दाथ जोंहा थाइजौनि सिजेनाबो थांगबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि दा जोंहा खान्थाल दं खान्थाल दं बेफोरबायदि आनारस दं
आनारस दं
औ ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय बेखौ मा होनो नोंथां आं र' मुङाबो गोसोआव थानाय गैया आंना
औ मा फिथाइमोन बेबा माबायदि
गोसोआवनो फैयाखै र नामखौबो बावगारना थाबाय बेबायदिनो आरो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ दङ माने दाथ' सिजोन गैलाबो जोब्बाय आथायानो जोबबाय
औ औ जोब्बाय
औ ओमफ्राय नोंथांमोननिजालाय माबायदि मोनो जेनेबा दा दा नैबे सिजोनाव मोननाय
दा बे सिजोनावथ' गुबैयै दाथ' बे खान्थाल फिथाइखौनो जागासिनो दं दा बुंनो थांबा नोंथां बुंनाय बायदि बे आनारस बा रैमालि होनो जायखौ बेखौ औ खौ मोननो थाङो आरो आरो गुबुन फिथाइथ' थाइजौफोराबोथ' दा बोथोरा एसे थांगबाय थेवब्लाबो थाइजौखौबो मोनो आरोना बाजार फ्राव बायनानै बा सोरनिबा न'खरफ्रावबो मोनो
गुबुन
उम आरो बिनि अनगायैबो जाहा अनेक गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथाय फोर दङ जेरै आफेलफोर आंगुरफोर माने बिदिनो दङ आरोना मा होनो जाहा बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला जोंहा देहानि थाखाय मोजां माने बेमार आजार जाया बा जों देहाखौ थाजिम लाखिनो हायो
बेनिखायनो जोङो फिथाइ सामथाइ मोननो थाखाय बै फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरखौ गायनोनांगौ हायोब्ला थाइजौ होन नालेंखर ओमफ्राय बिदिनो नारें जुमब्रा दाथ' ओरै नारें जुम्ब्रा मोनहां मोनहां जाबायना बोथोरा सिजोन
एसे दं मोनो जोंजों एसे दा दंबावो आरो बे एसे
बायो दाथ' जाजानाय बोथोर जाथ'वाखै नामाने नारें जुम्ब्राया
जाहोलांनाय जाबाय सोरनावबा सोरनाबा जाहोहोलांनाय नुबाय गामियाव
बे गिबि माबाफ्रा जाजाबाय सोरबा सोरनबा सोरबा खायफा खायफा बिदिनो
आलादा आलादा रोखोमनि थायो ना
उम नालेंखर फिथाय नालेंखर फिथाइ आरो गय फिथाइ गयाबो थ' आरो फ्राय न'खरावनो दंजोबो ना
दङ दङ
मोनफ्रोम ओनसोलफोरावनो बा बर' गामि आजिखालि थ' बयनावबो दंजोबसै गोदोसो गायनानै लानो रोङामोन बा खममोन गोदोनि समाव
दा बयनिबो न'खर न'खर माने थाङोब्लानो बा आलासि जाहैब्लानो जों गिबियावनो बे गय फिथाइ गयखौ होनानै माबानायखौ नुनो मोनो आरो आलासि बुजायनाय गयजों लोगोसे साहा होबाय बिदिनो आरो नालेंखर फिथाइ नालेंखराबो थ' जोंहा बे नालेंखराव सिङाव दै थायो नामा ना फिथाइनि सिङाव
उम नंगौ
गिबियाव बिगुरखौ दानबाय आरो बिगुरखौ जिरनानै बे फिथाइ नि मोदोमनि बारनानैसो दै मोनहैनाय जायो आरो माने बे जों बे गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोराव बे नालें हखर फिथाइनि बिदैखौ लोंब्ला जोंहा देहाया थाजिम मोनो। बेनिखायनो जोङो लोंनांगौ आरोना गुसु सुदेमनो।
नों गु ओमफ्राय नोंथांमोन जे नोंथाङा खोनादोंमोन नोंथां। नोंथांमोननियाव माने जे दा नोंथांलाहा न'आव बेफोरबायदिनो मा माफोर फिथाइ सामथाइफोर माबाफोर जेनेबा आबाद साबादफोर खालामोबा फिथाइ सामथाइनि
बेनोथ' फिथाइ सामथाइनि आबाद गैया जेनेबा बे गय गय फिथाइनो ओमफ्राय गयजों लोगोसे बे लेथुफोर दङ जोंनावबो फांसे ओमफ्राय
बि
नालेंखरबोथ' गैया फिथाइ थायथ'वाखै बिफाङाथ' दङ नालेंखर फिथाइनि बिफां ओमफ्राय फिथाइ होनाय जाथ'वाखै आरो थाइजौ थाइजौ दङ।
आगोलोखाय
देरख' ओमफ्राय बिदिनो रैमालि बेफोरखौनो आरो बेफोरखौनो मोननो हायो दा बे बोथोराव
थालिर दंफांथ' दङ जानांगौ नोंथांनिजों
औ थालिरबो दङ दंनाया। माने थालिर थालिराबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां। जों हायोबा जों सानफ्रोमबो थालिरखौ जानाया गाहाम फुंबिलियाव
गाहाम औ औ।
माने जों देहा सक्ति बोलो जायोना बेखायनो जोङो थालिर बे जानांगौ आरो थालिया बे मालभग ना मा होनो मालभग सिनि साम्फा थालिर सिनि साम आथिया आरो मनुवा होननायबो दं नामा? अनेक जातनि दङ थालिराबो आरो। मा मा दंमोन। सिनि साम्फा आथिया मनु आरो थालिर दाउखा थालिर दाउखा होननाय दङ।
औ।
आरो बिदिनो थाइजौआबो गुबुन गुबुन दङ ना। नामा थाइजौथ' एखेयानो नामा।
नामफोरा एसे एसे आलादा आरो।
एसे एसे आलादा।
एसे जानायावबो एसे आलादा नाङो।
उम। खायफा थाइजौआ गोदै जायो खायफाबा गोखै जायो। थाइजौ थाइजौ ओंखाम होनोना जोङो बे थाइजौ ओंखामा माने गोखै जाया आरोना गोदै गोदैल' जायो।
बेखौथ' जों माने बांसिनानो गो-गोथाङाव जानाय थाङो आरोना बे
गोथाङावनो जानो हायो जोङो बिराद बेफ्राय थायजौ ओंखामा जोंनावबो दङ।
जोंहालाबो दङ।
जाहोनाव दङ माने
बिराद गोदै बियो।
उम।
गोथांङावबो गोथाङाव साबसिन बे माने गोमोनाव जानायनिफ्राय आं बेगुर लेमदो जादो ओमफ्राय रैमालि रैमालि माने आनारस बेबो दङ जोंनियाव आरो गरम गरम बोथोराव
मा होनो बै औ मा होनोमोनलाय बेयो धरमुस होनो ना धरमुस फिथाइखौ मिथिया होमबा नोंथाङा
खेर मुजाबो
थरमुस औ थरमुसाबोथ' फिथाइआवनो गोलैयो खोमाना
औ नंगौ फिथाइ सामथायावनो गोलैयो बेफोरबो
तरमुसखौबो जों गोलोम बोथोराव बा गरम बोथोराव जायोब्ला बिराद थाजिम बा सुग्लायनाय मोनो जोङो
नंगौ नंगौ
बे थरमुसखौ ओरैनो गुबैयै बालाबारियावसो जायोना बेयो बालायावसो गायनाय जायो बिदिनो बाला बे दै लोमसावनायाव बिदिनो गायबाय बिदिनो जोथोन लानायनि गेजेरजों मुलि बायदिसिना होनानै माबानानै जोङो बै मा होनो
बै बांगालफोरखौ जोङो फाननाय नुनो मोनो आरोना
नुनो मोनो औ
आरो बिदिनो गोजान गोजानाव थांबा बिदिनो लामाफ्राव फाननाय
माने बे बेफोर आबादाव माने एसे जोंहा एसे खम जायो आरोना जोंनि हारिया बर' हारिफोरा माने एसे गुबुनाव दङ जोंहा बे नाथाय बे तरमुस बेफोराव बेफोराव माने एसे बांगालफोरानो बांसिन जायो आरोना
औ बिसोरनो बिसोर मावनाय जायो आबादखौ
औ जोंहाबो मावो एसे जोंहा खिन्थु खम आरोना एसे
ओ बेखौ फाननानैबो जों गोबां बिबांनि रां खामायनो हायो नङा होमबाना नोंथां बे थरमुस फाननानैबो जोङो न'खर सामलायलांनायाव जों एसेब्लाबो थाखा फैसायाव मदद मोनो आरो
नंगौ
माने गोबाङानो जायो नालाय बेखौ बहाबा लामा हान्थिब्ला बा बहाबा दावबायोब्ला जोङो थुरमुस फाननायखौ नुयोब्ला जोङो थाथ'नानै देहाखौ सान्ति खालामनो थाखाय जों जानायखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां जोंहाथ' दा बुंनो थांबा बे गरम नैबे दा बे गरम बोथोराव
उम
जोंहा बांसिनै जानाय थाङो होनबा बे जाहैबाय तरमुस जाहैबाय ओमफ्राय बे बे गरमावथ' जोंहा खान्थालफोरखौथ' बांद्राय जानो हाया
खान्थाल खान्थाल जायोबा माने बांसिन गरमसो जायो होननानै नानै बुंसोयो बा जायो
बे जोंहा बेखौ जाहैबाय जों बे बेखौ थायसुम जेरै थायसुम जाहैबाय थाइसुमखौबो जानांगौना बे गरमावसो जायो
उम
देहानि थाखायबो मोजां ना आरो गुसु जाहैयो आरो ना उदैया।
थाइसुम माने बबेबायदिखौ होनोमोनथायां नोंथांमोन?
बेखौ बेखौ होनबा। थाइसंखौ जोंहा बर'आव बुंनो थांङोबा ज ज
थाइसोमनायखौसो आं बुजियासै थायसुम होननायखौ जोंनि साइदआव ओरै एसे आलादा होनगोन नामा?
औ बेखौ दिवगोन होनबा मिथिगोन नामा नोंथां।
कगखौ नायबासो मिथिसिगोन मबाइलफ्राव।
औ औ नंगौ। एसे माने सिनायदोंबाबो नोंथाङा माने एसे नामखौ हमना मोनजासै आरो ना। जोंनि साइडजों माने एसे आलादा होननाय थाङो ना
उम बै माबाना बे लेथिख' बायदिनो नामा फिथाइआ?
मा होनदों नोंथां?
बे लेरखौ ना लेथिखौ होनो बेबायदिनो नामा होनदां
नङा बेफोरनाय एसे गोलाव जायो आरो ना।
औ। उम
बिदिबोला नोंथां जोंहा समबो जाबाय। नोंथांजों रायजलायनानै गाहाम नांबाय आरोोना बे फिथाइ सामथायाइनि बागै एसे। जोब मिथिनोबो मोनबाय आंबो बिदिब्ला नोंथां गोजोनना थाबाय।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।